हेल' औ जोङो औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथां
नोंथाङा ओ आंनो दा जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि बागै एसे बे सावरायनो हागोन ना नोंथां माबायदि जोंनि औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय जोंनि बर' फोरबोफोरा मादि
औ नोंथां जेरै दा जोंनि फोरबो बुङोबा बर'फोरनि फोरबो बुङोब्ला जों बांसिन गाजा गोमजायै मोनथाम फोरबो फालिनाय जायो जेरै काति बिहु काति बैसागो मागो दमासि आरो बैसागु बैसागो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन मागो मागोखौ आं मागोनि बागै आं एसे बुंलांनो सानदों
औ दे बुं जागोन नोंथां
जोंङो ओम गिबि गिबियावनो मा मा दान बुङोमोन बेखौ
बेथ' मागोआ जोंना जानुवारि टाइमावनो जायो नङा होमबा
बर'आव
बर'आव र' बर'निखौ आंबो एसे बावगार मागो द थेवबो नो
पुस पुस मागनि जोबथा जोबथा माने साननै जोबथानि सिगां सानसे जायो दे टुइन्टि नाइन नामा बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि गामियाव आरो जोंनि गामियाव बे। फालिनो ओ मा। ओ फिथा अन गुन्दैफोरखौ ओ देनानै लानाय जायो आरो। जेरैदा ओ सो ओम फारस्ट ओम। दा अन गुन्दै देनो थाखाय जों गिबियावनो माइब्रा जोसा आरो माथा माइरंफोरखौ सोमनानै लानाय जायो। बां सानखां ओ बेनि बेनि सो सिगाङावबो जोङो ओ भेलागुर सावनो थाखाय गिबियावनो सप्तासेनि सिगां आरो सोरबा सानथाम सानब्रैनि सिगां दुमनानै लानाय जायो बे भेलागुर दुमनायनि ओ दुमनाया दुमनायखौ मा माबादि दुमो बेखौ आं एसे फोरमायनो सानदों। जेरै दा ओ गिबियावनो जोङो ओ नाराफोरखौ हाना लाग्रोयो।
औ औ औ
बांसिनानो जों जोंनि गामिखि आरो जोंनिखि गामिखि बांसिनानो नारा हानाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो
नाराय हाखांनायनि उनाव बेयो रानबा साननै सानथामनि सि सिगां ओ औवा औवा बुरखा दाननानै बेखौ गायना गायना लानाय जायो गायना लाखांनानै बेखौ खावनोसैनि साननै सिगांफोराव नाराफोरखौ जों बे दुमना लानायाव होनाय जायो आरो सावनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे से जोङो ओ औवाआ जेरै थालिरनि बिलाइ गोरानफोरखौ होनाय जायो जाहाथे मोजां मोजाङै खा खामनानै औ औ। आरो औवाफोरखौबो जोङो गोदो गिदिर गिदिरखौ बासिना लानाय जायो जेरै ओ बेरनो हाथों।
औ औ नोथां औ।
बेन बेनि ओ साननै ओ सानसे सिगां जों मागोनि सानसे सिगां देखां देखांना लानायफोरखौ खावनाय जायो आरो बै दिनखालि ओ जों बयबो खाना जानाय जायो आरो फिथा खावखांनानै आरो बय बो दा गिबि मागो मोनां मोनां जाब्ला मा मागोनि दानखौ मोनहां मोनांहां जाबा बेनि गिबि दानखालि ओ मागोनि से सानखालि जोङो बयबो खावनाय जायो।
औ नोथां औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायसानो जोंनि मागोखौ स्नि सान हालागै फिथाफोरखौबो माखासे सावना लानाय जायो। जेरै फिथाफोरनि मादाव जों बांसिनानो लावदुम फिथा एन्थाब फिथ था आरो थावनि फि थां लारु बायदिसिना खावनाय जायो औ औ।
ना नालिखर लारु औ।
लावदुम फिथा खावनायाबो मादि खावो बेखौ आं नोंथांनिाव एसे फोरमायनो सानदों। जेरै दा जोङो गिबियावनो ओ मा माथा माथाखौसो दे देयोना नों
औ औ।
माथा आरो जोसा अ माथा आरो जोसाखौ बे मोननैखौ बानायो आरो सोरबा माथानि बानायो सोरबा जोसानि आरो बेखौ गिबियावनो जों खावनो थाखाय ओ दैहुआव ए-एसे दै गुदुं दै होनानै ओ फुदुंना लाग्रोनाय जायो। फुदुंना लाखांनायनि उनाव जोंङो बिखौ लावदुम फिथा बानायनो सोरबा ओ मा बुङो बिखो टेक्ला जोंनिखि टेक्लायानो बुंङो ओ टिखलि। औ बेनि बेनि धाकोन ना मा बुंगोन औ बेखौ बेखौ बेनि बेजों बानायनाय जायो आरो बेनि सिंङाव जि होनाय जायो। जेरै दा बेनि ओ खफ एबा हावा बियो
औ खफ'जों।
माने बेजोंसो
औ खफ' खफ'जोंसो माने मोजां जायो आरो औ। औ औ।
बेनि उनाव एन्थाब फिथाखौबो बेबायसानो माइब्रा माइब्राजों आरो बेयाव माइब्रा ओ माइब्राखौ देनानै लानाय जायो बेनि उनाव ओम आरो ओ औ सिबिं नालाय सोरबा होयो ना लेंखर आरो सोरबा सिनि संख्रि आरो मेथाइ गुरुनिबो बानायनाय जायो मेथाइ गुरु औ बेफोरबायसानो थावनि फिथाया जोंना ओ माइब्राजों जायो। माइब्राखौ जोंङो फार्स्टआवनो दे ग्रोनानै एसे ओ ओ दैजों नानाय जायो जाहाथे दुलुर महराव फैयो दुलुर महरनि उनावसो जोंङो बेखौ बाहाय माबा ओ मा बुंङो नारसिननानै एसे दाब्ला महराव होनाय जायो।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
बे-बेनि उनावनो जोंङो जेरै दा जों जाग्रा थाव मा बुङो ओम जानाय थावबो बुंङो बेयाव औ बेजों बेजों खावनाय जायो बेफोरबायसानो बायदिसिना फिथा खावो सोरबा हासुं फि था खावो हासुं फिथाफोर जों-जोंनिखि ओरै बारा बानाया देनाय। थेवब्लाबो मोनथिगौ आरो बेनिखायनो आरो बेफोरबायसानो जोंनि बैसागुआबो ओ बैसागुआव मोनसे रंजाथाव फोरबो। बेखौथ' नोंथांङाबो मिथिखागौ।
औ मिथिगौ मिथिगौ नोंथां।
नोंथांनियावनो आं बे ओ बे रंजाथाव फोरबोनि बागै एसे
उम।
सोंनो सानदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां जेनेबा जोंङो बैसागु फोरबोआथ' जोंनि बर'नि मोनसे गाहाम फोरबो नंङा होमबा जों बर'फोरा बांसिन बैसागु रंजा रंजा बैसागु खौनो रंजायोमोन बे फोरबोआवनो जोंङो बिराद गाजा गोमजायै हेगारहरो। बिदिनो गासैबो मोसौ थुखैनाय बा बिदिनो ओ मानसिखौ खुलुमनाय बिदिनो गासैबो माने बे टाइमाव मोनसे मानसिफोरखौ बोरै गिदिरखौ जेरै सनमान होनांगौ बेखौ खालामजोबनाय जायो आरो ओ दा नोंथाङादि दा बुंलांबाय जेनेबा मागो मागोआवबोथ' जोंङो गासैबो खुलुमो गिदिरखौ बिदिनो खुलुमनानै मान बावो। दा बैसागआवबो बिदिनो जायो दा बैसागु आंङो बिदिनो गाजा गोमजायै हेगार हरो जेनेबास। रो मोसानो थाङो बिदिनो गु मालायनि न'आव। जोङो मोसानानै बिदिनो मागियो मा मा मागियो माने बिदिनो मोसाहैयोआरो। बिसोरो जि अनसुंथाइ हरो बेखौ जोङो लो ओ औ बेखौ लाय लायो आरो बिदिनो जोङो गोजोननाय मोनो औ। दा जेनेबा जोङो ओह बैसागुआव जोङो निजिनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो गावखौ देखायनो हायो माने। जों आर'नाइ दं जोंनो औ। आर'नाइ गामसा औ बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनाय। ओह जोंनि मोनसे गोग्गाथाव आरो जों बर'फोरनि थाखाय बे औ बैसागुफोर जाहोनावनो औ नोंथां जोङो गोबां औ औ औ नोंथां। जेनेबा ओ मोजां जानो हायो आरो माने जोंनि थाखाय मोजां बिराद मोजां बैसागु फोरबोआ औ दा नोंथां नोंथांमोननिजा बोरै फालियो माने बैसागुखौ गाजा गोमजायै बोरै हेगारहरो माने? ओरैथ' बिराद रंजाथावथाव।
औ औ नोंगौ नोंथां जेरै दा जोंनि थिं गिबियावनो जोङो गिबि ओह सैथोनि जोबथा माने दमासि खालि जोंनियाथ' बयबो मिथिखागौ मोसौ थुखैनाय जाखायो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव नि सेथि सानखालिनिफाय जोङो गिबियावनो ओह दुगैस्रां लोबस्रां गोदो गिदिर माने गावनि बैसोनि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय जायो बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो औ बोर लानायजायो बेबायदिनो बो गिदिरफोराबो ओह उन्दैफोरखौ बोर साबस्रि हरो साब स्रियो नङा होमबा नोंथां बेनि बेनि बेनि उननि खालै लिनिफ्रायनो जोङो माने नैथि साननिफ्रायनो जोङो बयबो गाजा गोम हानजायै मोसानाय जायो जेरै दा बर' ओह बयबो बर'फ फोरा ओह बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गततायबो उम गासैबो
औ नोंथां।
सि गा सिख्लाफोरा आरो ओह हिन्जावसाफोरा ओ आर'नाइ हि लानानै लांगा दख'ना आरो गोजा मा बुङो बेखौ ब्लाउसखौनो बुंगोनना बेखौ गाननानै आरो बायदिसिना सना जेरै ओ खेरा आसान अह गंगोना बायदिसिना आरो खाम जथा सेरजा लानानै बयबो गाजा गोम
औ गाजा गोमजायै गामि गामि औ मोसाहैयो औ नोंथां।
बे फोरबायसानो जोंना ओह स्नि सानहालागै माने बैसागोनि स्नि सानहालागै गाजा गोमजायै बयबो ओह रंजायो मोस सायो आरो औ जा जा जोङो ओ स्नि सानाव जा मोनोमोन बेखौ गासैबो जमा ज' जानानै
जमा ज' जो लोगो नांनानै औ जोङो औ र माबायो। खाना जायो औ। नंगोदे औ गासैबो बेयाव लास्ट ओह माने जोबथियाव र रंजानाय जायो आरो माने।
औ औ नंगौ।
ओ जोङो गाजा गोमजायै जोङो गासैबो गामिनि सुबुंफोरा लोग गो नांनानै रायजोआनो लोगोनांनानै खाना जानाय जायो। ओ ओ नोंथां बे आरो लास्ट बैसागु हिसाबै बे खौनो सानना लानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ बेफोरबायदिनो जोंना गाजा गोमजाय ओरि हेगार हरो आरो
औ नोंथां ओ नोंथां समाबो जाबाय जोंना औ नोंथांजों रायलायना बहुद गोजोन्नाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव आरो रायलायबावनो मोनगोन होननानै
औ नोंथां नोंथांनिसिबो औ जोबोद गोजोननाय हामलायनाय थाबाय
औ गोजोन्थों